अ आदा
फुंबिलि समनि आदानिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय।
अ आसा खालामो आदानि देहाया जेब्लायबो गोग्गोयैनो दङ आरो गोग्गोयैनो थागोन।
औ
अह आदाया दान्दिसे सम आंनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन
औ अब्ला आदानियाव आङो मोननैसो एबा मोनसे बेबायदिनो फंनैसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन ओ मोनसे आयदा लानानै आयदाया जाहैबाय जा जोंहा हान्था मेला। जोंनि जा हान्था मेला राहा बे गोदोनि समाव माबायदिमोन आरो दानि समाव बे हान्थामेला राहाया बेसेबां ओ जौगानो हमखो आरो माबायदि सोलायबोखो बेनि सोमोन्दै आदाया फंनैसो खोन्थानो हागोन ना?
नागोन बाय हागोन अह गोदोनि हान्था मेला दानि हान्था मेला। बेनि सायाव आं फंनैसो बुंनोसै गोदो अह जोङो अ मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरदोसो जोङो अ हान्थियोमोन। होमबा उम दिनैनि दिनाव नों बुंनो थाङोब्ला ओ गोबां गारि मथर ओंखारबाय। ट्रेन नङा ओमबा। ट्रेन ओ मटर साइकेल बास बेबायदि गोबां खारबाय बे खायनो ओ दिनैनि हान्थामेला बे हान्थाइनायाव माने एसे सुबिदासिन आरो। गोदोनि हान्था खालामनायाव माने ओ। जोंहा एसे उसुबिदा जायोमोन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला। मानो होनोबा बै समाव मोसौ खौ गारि मैसो गारि हा गराय गारि बेबायदिमोन आरो। द दोनैनि दिनाव एसे माने सहससिन जाबोनायखौ जों नुहुरनो मोनो। जोङो गुबुन दा जायगायाव जुदि माबाफोर फसल माइ माबाफोर लांनोबा बेवहाय जोङो मैसो गारि मोसौ गारि बेफोरजोंसो जोङो अ। दिनैनि दिनाव ओ गोबां माने सोलायबोनो हमबाय। ओ बे मोसौ गारि मैसो गारिनि जायगायाव।
औ औ।
ट्रेन गारि। ओ ए बिरखंबानो ओ एरप्लेन बे ओ ओ गारि ट्राक बायदिसिना बेफोरजों जोङो ओ बै मायबा मायबि जेखि जेखुनु पथल ओ आदारफोरखौ जों बेफोरजों माने ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव लांनो हानाय सुबिदा खौ जोङो नुहुरनो मोनो आरो
औ
बायदि ओ दाथ नोङो जोबोद मोजां माने सुबिदा जाबाय आगोलनिसाय
औ औ
ओ गोदोनिसाय माने जोबोद माने सुबिदासि जासिनबाय होननानै जों साननो हायो ओ जों गोदो ओ मोसौ गारि मैसो गारिजों जोङो गुबुन दाबसे जगायाव थांनो गोनां जायोबा माने एसे टायेमा लेट जायोमोन माने समा समा माने गोबांसिन लायोमोन नाथाय दा उम सम बाय दि जोङो सहैनो हानाय मोनसे ओ थासारियाव जों सफैनो हाबाय आरो बेबायदि उम दा बेबायदि ओ गोदोनि आरो दानि हान्थामेलानि सायाव
औ
ओ आं जा बुंबाय बिनि सायाव आरोबाव आं मिथियैखौ फंबाया एसे फोरमायनो हागो गोन नामा
औ औ औ आदा जोबोर मोजां खोथा जा नोंथाङा बुंबाय मा होनना बुङो गोदोनि आरो दानि जा हान्था मेला
होम
बेवहाय आदानाव आङो माखासे फंनैसो खोथाखौ आं मोनथिनानै मोनबाय। दा बे बेलायावनो आंबो नोंथांनिसिम फोरमायलायनो सानो जे जा जोंहा समनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव मा जायोमोन मोसौ गा रि, मैसो गारि, गाराइ गारि बेबायदिनो माने मा जोङो जुनारखौ माने बाहायनानैसो जिब जुनारखौ बाहायनानै बेबायदिनो थेला बायदिसिनाखौ जोङो बानायनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्लाबो माखासे फसल आबाद ओ बेबायदिनो जोङो रोगानोब्लाबो मे बैफोर मोसौ गारि मैसो गारि एबा गराइ गारि बेफोरखौसो बाहायोमोन आरो आरो नङाब्ला मा जायोमोन मोसौ मैसो गारियाबोथ' सब समाय जोङो मोननो थाङामोन नालाय गोदोनि समाव
औ औ।
खालामो गावनो जों गावनो मा बानायोमोन ओ थेला बानायनानै लायोमोन जेराव मानसियानो बोयोमोन आरो मानसियानो जोङो मा थेला गैयाब्लाबो गावनो बानस'नानै बा रुजुननानै जोङो बेबायदिनो फसलफोरखौबो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लाङोमोन आरो अब्ला बे मोनो आरो। जोंहा बायदिसिना मा होनना बुंगोन फसल रोगानोआ नो जा सुबुं माहारियानो जा गुबुन दाबसेनिफ्राय बै दाबसे जायगायाव थांनोब्लाबो जोंहा मा दङ। माखासे मानि जोंहा हान्था मेलाया दा ओ जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबाय आरो। जेरै जोंहा हारसिङै एबा सानै बेबायदि दावबायनोब्लाबो जोंहा मा दङ' ओ गिबियावनो जोंहा मा फैदों होनना बुङोब्ला एसे आगोलाव जोंहा साइकेल साइकेल फैदों आरो बेनि उनाव बिदिनो एसे ओ जौगायो जौगायै जोंहा मटर साइकेल फैबाय औ जेराव जोङो सानै सानै सुबुं जोङो हान्थि जायो। बेनि उनावहाय जोंहा ओ मथर गारि फैबाय कार फैबाय जेराव जोङो साब्रै साबा बेबायदि गाखो जायो आरो बेराफा फारसेथिं जोंहा मा होनना बुंगोन बास फैबाय थेम्फु बायदिसिना आरो रेलगारि फैबाय बेबायदिनो आरो जोंहा ओ अख्रांजों दावबायनो थाखाय जोंहा मा फैदों एर'प्लेन फैदों। हेलिकप्टार फैदों आरो माखासे जोंहा दानि जुगाव नायनो थाङोब्लाथ' दावहा नांनो मायबा नांनो थाखाय बेबायदि जोंहा रकेटबो दङ' फाइटार दं बेबायदि बे जाबाय मा अख्रांनि दावबायनो थाखाय आरो। अख्रांनि जा हान्था मेला आरो दैनि हान्था मेलायाव नायनो थाङोब्ला जोंहा मख'नांगोनदि गोदोनि समाव जोङो नावखौ नुयोमोन आरोखि। ओ दैनि जालामा एबा दैनि गेजेरजों जेब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव जोङो ओ हान्थिनो गोनां जायो अब एबा जोंहा माखासे बिदिनो गावनि नांगौ मुवा बेसाद ओ आयजें आयला फसल बायदिसिनाखौ रोगानोब्लाबो जोङो बे नावजोंहाय रोगायोमोन आरो।
औ औ गोदोनि दिनाव।
जोंहा दैनि बेलायाव दैनि लामानि एबा दै हान्था मेलानि बेलायाव नायनो थाङोबा एसे समा जोंहा गोबाव लायोमोन आरो खस्थ'आबो एसे गोबां दङ'मोन नाथाय खम आरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव जोङो सहैनो हायो आरो। आरो बे बेलायावनो जोङो नायनो थांबावनो हायो जोंहा रेलगारि एरुप्लेन बे जाहाज बायदिसिना ओंखारबाय। ओ बे गोबां माने सोलायनायखौ जोङो हान्था मेलानि गेजेराव नुनो मोनबाय आरो जाय माने मा दि जोङो नुनो मोनदों जोंहा गोबां सोलायबो